औ नोंथां
औ नोंथाङा फ्रि दङ
औ दङ
ओ आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां
औ आइडायानो जादों बैसागु नोंथां
औ
बिदिब्ला नोंथां ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव बैसागुखौ माबोरै फालियो नोंथाङा फोरमायनानै होनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां
औ
उम जोंनि गामियाव बैसागुखौ बोसोरनि गिबि सान नि सानसे सिगां उम मोसौ थुखैनो थाखाय माखासे ओम जेरै हालदै खाथ्रि फान्थाव बायदिसिनाखौ खांनानै बैसागु जायनि सानसे सिगां थुखैनाय जायो आरो।
औ।
बेनिफ्राय मोसौखौ बिदि हालदै खाथ्रि आरि खाथ्रि ओमफ्राय फान्थाव बायदिनि दिग्लिथि बााग्रिखब बिदिनि माला सुनानै गानहोनाय जायो। आरो मोसौनि बिखुङाव थाव जानायजों हांगार बा सिन्दुर बायदिखौ फोननानै मोसौखौ दैमायाव थुखैनो लांनाय जायो। बिनि थुखैनो लांनायाव लाव जा फान्थाव जा बोसोरै बोसोरै एर हानजा हानजा बेबायदि मेथाइ खनै खनै मोसौफोरखौ थुखैनो लांनाय जायो।
अ।
बिनि उनाव मोसौफोरखौ खा ओ गोदान फागाय बा दिरुंजों खानाय जायो। बेनिफ्राय बियो बिनि उनाव बैसागुनि गिबि सानखालि ओ जोंनिथिं आरो ना। उन्दैफोरा गेदेरफोरखौ मान होयो खुलुमो बेबायदियैनो ओ बिनि न' बैनि न' थांनानै ज' ज' खाम सिफुं सेरजा लानानै मोसाहैयो। बेनिफ्राय गेदेरफोरखौ सनमान लायो। बेबायदियैनो फालिनाय जायो।
औ।
बिनिफ्राय ओ बैसागुनि
ओ स्नि थारिख खालि जोंनि साथिथि फालिनाय जायो। बेयाव बिदिनो स्निथा मैगंफोर खांनानै जानाय जायो। ओ बे मैगंखौ ओ जाहाथे बे बैसागुनि गिबि बोसोर बिनिफ्राय ओ बे बोसोराव जाहाथे सुबुंनियाव जेबो बेमार आजार जाया बेबायदिनि थाखाय बे मैगंखौ जानाय जायो।
औ।
ओ आथिखालाव बैसागुखौ जोंनिथिं ओ फांसन एबा फांसन एबा जौस्रां बायदियाव फालिनाय जायो। बेफोराव ओ खेला गेलेनाय बायदिसिना होयो बेनिफ्राय मोसायो मेथाइ रोजाबो बेबायदियै फालियो। उम नोंथांमोननिथिंलाय माबायदि फालियो नोंथाङा खोन्थानो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां बैसागु होनबाथ' जों बयबो बर'फोरानो मोनथिखागौ बैसागुवानो बर'फोरनि देरसिन रंजाथाइ फोरबो नोंथाङाबोथ' बेखौ मिथिखागौ ओ बिदिनो जोंनि ओनसोलखै बैसागुखौ माबोरै फालियो होनोबा सिगाङावनो जोंना मोसौनि बैसागुखौ फालिनाय जायो मोसौनि बैसागुखौ जोंना सैत्र दाननि जोबथा खालारावनो फालिनाय जायो
औ
बिदिनो मोसौनि बैसागु फालिनायाव जोंना सिगाङावनो माखासे हाग्रानि बिफां लाइफां आरो न'निनो जि फिथाइ सामथाइ बेफोरनि गोनांथि जायो आरोबाव जोंना बेफोरखौ सैत्र दानि जोबथा खालाराव ओ थियारि खालामनो मोना होननानै सिगाङावनो सानसे सिगाङावनो थियारि खालामना लाखायो बिदिनो बिनि अनगायै जोंना मोसौनोबो मोसौनि बैसागु हिसाबै गोदान दिरुं होयो नालाय बेखौबो बाजारनिफ्राय बायनानै लाबोनायखौ नुनो मोनो आरोबाव बिदिनो जेब्ला सैथ्र दाननि जोबथा खालारा फैयो अब्ला जोंना बे सिगाङावनो ओ जि हाग्रानि बिफां लाइफां आरो न'निनो जि फिथाइ सामथाय बेफोरखौ बुथुमना लानायखौ हानानै लायो आरो खावसेया हानानै जानायखौ दोनो आरो खावसेखौ मोनफा मोनफा मोसौनि हिसाब बायदियै माला सुनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां
औ नोंथां
हाग्रानि बिफां लाइफां होनोबा जोंना खाथि्रि बिबार मोखोना बिबार आरो दैमा दैसायाव था ग्रा थाराय आरो न'निनो बाखि्खब दिग्लिलिथि आरो फिथाय उन्दै होनोबा जोंना लाव फान्थाव बेफोरखौ बुंनो हायो आरो नोंथां
औ नोंथां
बिदिनो जेब्ला सैथ' दानि जोबथा खालारा फैयो अब्ला जोंना दैमा दैसा नङाबा न'निनो फुख्रि बिदिनो हाखर बेफोराव मोसौखौ न'नि बिगोमाया जि सिगाङावनो हाना लाखानाय ओ बिफां लाइफां फिथाइ सामथायाइ बेफोरजों सारै सारै दैमासिम लांनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां बेनि सिगाङनो जोंना न'आव ओ मोनसे गोदोनि फोथायबोनाय खान्थि बायदियै मोसौनाव गोसोम गाब होयोबा मोसौनि बै सागुआव मोसौखौ जोंना उदाङै नागारनानै होयो नालाय बेयावसे हाग्रानिनो मो सा लख्रा बेफोरो जानो हाया एबा गिनानै थाङो होननानै फोथायनाय खान्थि बायदियै न'निनो साराय नङाब थौ बिनिफ्राय लाइजौआव हांगार एर'ना लानानै थाव गुबैजों लगायना मोसौनो थारायजों थफा थफा गाब फोननायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां
औ नोंथां
दैमा दैसा नङाबा हाखराव थुखैनो लांनाय समावथ' जोंना गोदोनिफ्रायनो मोनसे खुगा मे थाइ सोलिबोनाय बायदियै दासिमबो जोंनि ओनसाव बे खुगा मेथाइखौ रोजाबनानै मोसौखौ दैमा दैसानाबा हाखराव थुखिनो लांनायखौ नुनो मोनगासिनो दं बेनि बेनि अनगायैबो जोंना मानसिनि बैसागोआ से खालाराव जायो नालाय नोंथां मोसौनि बैसागआवथ' जोंना सैथ्र' दान जोबथा खालारावनो जानानै थांग्रोयो मानसिनि बैसागोनि फारसे बुंनो थाङोब्ला जोंना सिङावनो जोंनि ओनसोलखै न'खरनिनो जाय बिगोमा गाहाय आइजो बियो फुङावनो दुगैस्रां लोबस्रां जि गोदान गाननानै
औ।
न'आव आलारि बाथि फोजोंनायखौ नुग्रोयो बिदिनो आलारि बाथि फोजों खांनायनि उनाव जोंना न'खरनिनो गेदेर उन्दै मान सनमान एबा बोर लालायलायनायखौ नुयो आरो नोंथां। न'खर नि जांफोर लाायलायलायनायनि अनगायैबो गामि गामि थांनानै ओ उन्दैफोरा गेदेरफोरखौ खुलुमनाय आरो गेदेरफ्राबो उन्दैफोरनो बोर सारस्रिनाय मान होलाय लायनाय बेफोर खान्थिफोरा जोंनि ओनसोलख सोलिबोगासिनो दं। बिदिनो जोंनि ओनसोलखौ एसे खालाराव जानानै थाङो आरो नै खालारनिफ्राय जोंनि ओनसोलख द' खालारसिम गामिनिनो सेंग्रा सिख्ला ब्ला आरो बोराय बुरै गावबा गाव हानजा हान्जा मागिलायनायखौ नुनो मोनगासिनो दं आरो नोंथां। बिदिनो बे मागिनाय समाव गान्नाय जोमनायनि फारसे बुंनो थाङोब्ला आइजोफोरा दख'ना बिदन ब्लाउस गोजा आरो फारसा गोजा आरो हौवा साफोरनि फारसे बुंनो थाङोब्ला जोंना गामसा गोथां हाजो आगरनि आरो गस्ला गुफुर फाननायखौ नुनो मोनगासिनो दं बिदिनो गावबागाव हानजा हानजा मागियै आरियै जेब्ला बैसाग दाननि जोबथा खालार जायो अब्ला जोंनिख ज' खाना जालायनायखौ नुनो मोनो बेनि अनगायैबो जोंनि ओनसोलाव बिदिनो हारिमु आयदा लानायखौबो नुनो मोनो बिनि अनगायैबो गामिनि गथ'फोरनि थाखायबा फरायसाफोरनि थाखाय जौगानायनि थाखाय माखासे गेलेनाय बादायलायनाय खारनाय मोसानाय मुसुरनाय बेफोरखौबो होनायखौ नुबोगासिनो दं आरो नोंथां
औ नों
दे गथ'फोरा जौगाखाङो
औ
बेनि अनगायैबो जोंनि ओनसोलखाय जेब्ला बैसाग दाननि स्नि खाला जायो अब्ला माखासे गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय खान्थि बायदियै साथिथि खांना जानाय खौ नुनो मोनो साथि थखांनायनि फारसे बुंनो थाङोब्ला जोंनि ओनसोलखौाय हाग्रानिनो जि मैगं थाइगं बे मैगं थाइगंनि फारसे बुंनो थांबावबो जोंना खिफि बेन्दों दिंखिया माना मुनि गिदिर फिसा बिदिनो गोबां स्निथा मैगं खांनानै जानायखौ नुनो मोनगासिनो दं आरो नोंथां
औ नोंथां औ
मैगंखौ खांनानै जायोब्ला गोदोनि सोलिबोनाय खान्थि बायदियै बुंनो थाङोब्ला जाहाथे बोसोर गोदाना मोजाङै थाङो मानसि बिसिनाव बेमार आजार जाया बेखौ फोथायबोनाय बायदियै जोंनि ओनसोलखैबो मैगं स्निथा खांनानै जानायखौ नुबोगासिनो दं
औ नोंथाङो
बिनि अनगायैबो जोंनि ओनसोलखै गोबाङानो गोबां रोखोमनि गावनि सुबिदा बायदियै हारिमु आयदा बादायलायनाय आरोबाव बेयावनो गामिनि सुबुंफोरा खौसे जानानै माखासे गुबुन गुबुन ओनसोलनि रोजाबगिरि मोसा खावरि बेफोरखौ लाबोनानै गामिनि सुबुंफोरखौ रंजाखांहोनाय आरो थुलुंगाखांहोनाय बेफोरखौ नुबो दं आरो नोंथां बिदिनो जाहाथे गामिनि सुबुंफोरा बांसिन थुलुंगाखांनानै जौगाखाङो बिनि थाखाय आरो बिदिब्ला नोंथां दिनैनि आयदाखौ बेयावनो फोजोबसै नामा।
औ दे नोंथां
गोजोननाय थाबाय नों
औ नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय औ